हेल'
खोनादों नोंथाङा?
अ खोनादोंदि
औ मा खालामगासिनो नोंथाङालाय?
नोंथाङा मा खालामदो?
आंबो ओरैनोदं नोंथां।
अब्ला जोंहा मोनसे आयदानि सायाव सावरायनोसै।
जानायनि आयदानि सायाव रायज्लायनि आरो।
औ नोंथाङाथ' मिथिखायो जोंनि गेजेराव गोबां मै मैगं ओंख्रिफोर दङ नोंथाङा जेनेबा माबायदि मा मा ओंख्रिफोरखौ मिथियो। आरो मा मा बिायदि संनाय जायो एसे बुंनो हागोन नामा?
औ दा बुङोबाथ' जोंनि बर'नि ट्रेडिसनेल जानाया जाबाय नारजि। नारजि आरो अमा अनला सबाय साम' बेफोर बेफोरो आरो औ। दा जों आरो साम'फोरखौ गोबां बेलेग बेलेग मैगंजोंबो संनो हायो आरो। सबाय दालिफोरजोंबो संनो हायो। अनलाखौथ' आरो जों बेदरजों जाखायो आरो बांसिनानो। बेदरजों जानो गोथाव मोनो सबायफोरखौबो आरो बेदरजों। बेयो नारजिखौथ जों आरो अमाजों गोथाव मोनजाखायो जों बरफोरा बांसिनानो। नोंथाङा नारजिखौ गोथाव मोनजायो ना मोनजाया।
औ गोथाव मोनजायोदा जोंहाथ बांसिनानो। ओ नारजिखौ बयबो बरफ्रानो गोथाव मोनो। जा नारजिफोरखौहाय। उम बसफोरावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोनो। माने बस-बसफोरावहाय जोंहा नारजि नङाबानो जाया नङा
ओं औ दा नारजिखौ बोरै संङो। नोंथाङा खोन्थानो रोंगोन नामा।
औ खोन्थानो हागोन औ जा नार नारजिखौहाय जा नारजिया जोंना दंफां फाथोनिफ्रायसो जायो नाला।
औ।
जोंहा फाथोखौहाय फार्स्टआवनो खानानै बा लाग्रोयो। लानायनि उनाव जाहा फोराननानै दोनो फाथो खौ राननो थाखाय जेब्ला बे फाथोआ। रानो गोरान जायो जानो थाखाय अब्ला जोंहा बेखौ। जानायनि सिगां रुग्रोनानै बा सोमनानै लाग्रोयो। बेनि उनाव। सोमनानै ओ सोरबा सोरबा खायसे खायसे सुबुंफोरा माने। रुनानै लायो सोरबा सोरबा सोमनानै दोनो आरो ना खायसे। बे ना-नारजिफोरा गोखा जायो खायसे। एसे गोदै जायो नालाय जाय ओ जाय फोर नारजिफोरा माने गोखाद्राय जायो बेखौ रुख रुगारनानैबा एसे सोमनो औ सोमनानै लाग्रोयो आरो। बेनि उनाव ओ माबाजोंहाय जेब्ला रु-रुगारनानै गारो। रुगारनायनि उनाव जा नारजिखौहाय ओ खारै संख्रि बेबायदि होना नानै जा गोदौनो थाखाय दोनो आरो। जाहाथे रुइलांङो नारजिफोरा जा बांसिनानो। नारजिखौहाय अमा बेदरजोंसो अमा मेजेम बेबाय बिदिनो बिबु बेबायदिजोंसो गोथाव जायो नालाय बेबायदि संनो। मेजेमजों बासिन संङो आरो बे नारजि खौहाय गोदौनो थाखाय दोनबाय थायो। माने गोदौनो थाखाय दोनो आरो ओ संनानै बेनि उनाव। ओम फारसेथिंहाय बेदर बेदरखौ अमा बेदरफोरखौ मस्ला। ओ थाव बानलु सामब्राम बेदर एवनायाव जाखिनि नांगौ। बेखिनिखौ जोंहा होनानै एवफ्रामनानै लाग्रोयो। एवफ्रामनानै लाखानाय नि उनाव बे नारजि ओंख्रियावहाय जोंहा बेदरखौ होनाय जायो आर रो होनानै दै जेब्ला गोदौय थागोन। गोदौनानै एसे गोबाव जाबाथाय माने। जेब्ला गोबावसिन गोदौखांनानै जेब्ला गोदौनाया जोबो आरो। एसे जानो थाख थाखाय मोनो अब्ला जोंहा खारैफोरखौ जा नांदोंना नांङाखै साखिनानै नायो। खारैआ मोजां जाबासो नांनाय बायदि जाबासो गोथाव जायो नालाय बेनिखायनो। ओम जेब्ला मैगंङा मोनो अब्ला जों जानो थाखाय जायो आरो।
औ।
बयनिबो न'खर न'खर नारजि ओंख्रिखौ बयखौबो जोंङो जानायखौ नुखायो बयबो।
औं ओं ओं गोथावमोन जों नारजिखौथ' दा फाथोखौ आरो जोगोथांयै माबा बिलाइखौबोथ' जानाय गोथां बि बिलाइनिखौबो ओंख्रि जानो हायो फाथोखौ फाथोनि उनावसो नारजि खालामो नालाय जोङो फोराननानै
ओम ओम फा ओ बे फाथो गोरलैफोर खौबो जा गोरलैयाव एवनानै जायो आरो फाथो गोरानखौबो जान नाफोरजोंबो रुदबनानै जायो आरो खायसे खायसे माने बाथोन बानायना जा खारै लगायनानै जों सेफ्लेना जानायखौबो नुनो मोनो माने बेबायदि सेब फ्लेनानै जायोब्ला माने उदै गाज्रि जानायफोरा उदैफ्रा साफा जायो होननानै बुङो आरो
ओ ओं
नोंथांमोनथिं माबायदि माबायदि सङो जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलफोरथिं माबायदि संनाय जायो
जोंनिखैथ' फाथोखौ जोङो फाथो गोथांखौ मैगंखौ खानानै नै सङो आरो एवनायाव खानानै संबाथाय आरो गोथाव मोनजायो आरो जोंनि खैजाय बिदि दा खायसे खायसेनाथ' खाया आरो मैगं फाथोखो फाथो बिलाइखौ खानानै सङो आरो जोंनिखै
माबायदि माबायदि खानानै सङो जेनेबा
फाथोखौ बिजौआव खेबस'नानै खानायखौ खायोखोमालै थफ्ला खानाय बायदि ओरै खायो आरो गान्थि खानाय बायदि बिलाइखौ बिदि संना जायो आरो बिदिबा माने आलाय सिलाय मोना आरो मैगंखौ मोजां मोनजायो रग' रग' गोथाव जानो मोनो आरो जोंनिथिं फाथोखौ दालिजोंबो संना जायो जोङो दालिजों फाथोखौ खेबसेयावनो माबा होनानै जायो आरो जोंनिथिंनिया गोथाव मोनजायो आरो आरो फाथो मैद्रुबो जायो आरो खायसे खायसे फाथो गोजायै बिदि दै होनानै मैद्रु ओंख्रि बायदि संनानै जायो जोनिखै
अ होमब्ला नोंथांमोनथिं बेबायदि माने खोनाफेराखैमोन आङो बेबायदि खानानैबो जे संनानै जायो होननानै नोंथां नोंथांनिफ्राय खोनानो मोननानै माने नोंथांनिफ्राय माने गोदान मैगं संनायनि आदबखौ खोनानो मोनबाय आरो
बेलेग खायसे खायसे मिथियानो जोंनि गामिनिखौ जों गामिनिया बिदि जायो आरो बेलेग गामिनिफोरा रोङा आरो माने बिदि जाफेराखै आरो इदि होनो आरो जोंनि लोगोफोराबो रावबो मिथियानो जाफेराखै होनो जोंनिखैनि जोंनि गामिनि बो बांसिन
आंबो मोनथियाखैमोन नोंथांनिफ्रायसो मोनथिनानै मोनबाय बेबायदि खानानै बोदि सङो होननानै
औ जोङो दालिजों संनायावबो बि बिदिनो फाथोखौ खानानै संग्रोयो आरो फाथोखौ दालिजों फाथोजों खेबसेयावनो जमा होफानानै बिदिनो दै होबाय आरो बे दालियाथ' जे रुइखानांगोन नालाय दालिया रुइबाथाय बिदिनो गोदौबाथाय मिक्स जाबाथाय जायो बिदिनो जाजाबाय आरो ओम
नारजि ओंख्रिखौलाय माबायदि सङो नोंस्रा नोंथांमोननि ओनसोल
औ नारजिखौबो जोंनाबो बिदिनो एखेयानो आरो प्रसेसआ नोंसोरनि बायदियानो बेदरखौथ' जों दाउबाबो अमाबाबो एवफ्राम ग्रोना लाखानांगोन नालाय नार्जिखौ जोंना बांसिनानो रुनानै गायो आरो रुबा रुगारग्रोयो आरो गोखाखौ बिदि सोमा आरो रुखायो दायरेक रुनानै दैखौ रुगारनायखौ गारनानै आरो गोदानै रुफिनो आरो मोजां न माबा खारै एरि होनानै गोदौ होनानै आरो नारजिया गेब्लेबाथाय पाक्रास नानानै बे एवफ्रामनाय बेदरखौ होना होयो आरो जोंना बिदि खालामो बिदिनो ग्लब ग्लब गोदौ होबाय आरो गोबावैनो मोनजासिम लाथा लाथा जाजासिम खालामो जोंनिया
औ मायाओ जों खायसे खायसेखौ नुनो मोनो नारजि ओंख्रिफोरखौ जों नारजिखौ जोंना सोरबा जेनेबा खायसे खायसे ओनसोलफ्राव माने सोमाबो रुवाबो माने मानो माबायदि खालामो जोंनि खाथि खालायाव खायसे खायसे बेबायदि खालामो माने नारजिखौहाय साराय गुदुावहाय एसे एवफ्रामग्रोनानै लायो एवफ्रामग्रोनानै लानानै बे गुदुं जाब्ला बेखौ सिफ्लेनानै सेफ्लेबाथाय माने बेबायदि सागं बा फाख्रा सालायनो नांला आरो माने गेब्लेखाबाय नालाय बेयो सा सेफ्लेनानै लाखानानै गुन्दै जाखाबाय नालाय बे गुन्दै जाखा नालाय औ बे दैयावहाय डाइरेक्ट होखायो आरो बेबायदि संनायखौ जोंङो नुनो मोनो माने खायसे खायसेआ ओ जोङो नारजि खौ बांसिनानो दै बेबायदि ओ मैगं बायदिसो जायो आरो खायसे खायसेखौ जों नुनो मोन मोनो माने अमा बेदरजोंहाय बेदिबायदिनो नारजिखौ दै होनानै गोरान खालामफिननानै जानायखौ जों नुनो मोनो औ माने सबाय ओंख्रि बा साम' ओंख्रि खौ माबायदि सङो एसे बुंनो हागोन नामा नोंथाङा
औ सबायखौबो बिदि साम'खौथ' जोङो दान्स ओ सायनायाव थु दानस'नागौ गोलाव गुसुंबाबो गोलावबाबो साम'आथ' मोननै थायो नालाय गोलावबो थायो गुसुं बो थायो आरो साम' लादायबो थायो दा साम' गोलावखौ होनोब्ला बेबायदिनो खिथुखौ दानस'नानै जोङो बिनि बाख्ला सायाव थानाय जि बाख्लाना बेखौथ' गारग्रोखानांगोन नालाय बे साम'खौ सुग्रोबाय सुनानै सुनायावबो खस्थ' दङ साम'आ बिजिला थायोना बुहुत बेखौ जोङो मोजाङै सुग्रोनानै लानांबाय
बेखौ सुखांनानै जों सबायजोंबो संनो हायो दालिजोंबो संनो हायो आरो साम'खौ आरो जोंनिखैनि जारि जारि मैगं होनो ना जारि मैगंजोंबो जोङो जायो साम'खौ
साम'खौ एवफ्रामग्रोनानै लानानै जोङो बिदिनो